औ बेबो
गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिमबो।
उम नोंथांमोननि गामियाव मा मा ओ मिथिंगायारि नुथाय दं जेनेबा माबायसा बिबार माबायसा बिफांफोर अ फोर बुंनो हागोन नामा?
औ औ जोंनि गामियावहाय बायदि रोखोमनि बिबार आरो बिफां लाइफांफोर दङ बेनि गेजेराव नो बिबारफोरा सरासनस्रायै जादों जबा बिबार आरो बांसिनाव जबा बिबार गोन्दै बिबार सान फ्लावार जायखौ जों सानबिबार होनना बुङो ओ आरो गलाब बिबार आरो तगर बिबार बेनि गेजेराव सेेवाली बिबार सेफालि बिबार सेफालि होननानैबो बुङो ओमफ्राय आरो दं बायदिसिना रोखोमनि फिसा फिसा बिबार दं आरो लोगोसे ओम थाइजौ खान्थाल जाम बिफां बेफोर दं।
थालिर बिफांबो दं।
औ थालिर बिफांबो दं थालिर बिफां दङ सिगुन बिफां दङ।
औ गय बिफां गय बिफां नालेंखल बिफां ओं नोंथांमोननि थिं ओ जोंथ नुयो नालेंखरि बिफांखौबो जोङो ओ मोननै मोनथामसो बिदि माने बिदि मा होनो बेखौ हारिनि मोननै मोनथामसो नालेंखरखो मोनथामसो जेनेबा बेलेग गुबुन गुबुन हारिनि नुयो आरो ना। जेनेबा खायसे खायसेयाव ओ बिगुरा गोथां थायो।
उम्म।
खायसे याव आरो बिगुरा गोदजा थायो। खायसेयाव आरो एसे जारोम थायो। बिदिबा नोंथांमोननिथिंबो गामियाव नालेंखरनि नालेंखरा माबायदि दं गोथां ना गोजा ना जारें?
जोंनिथिंहाय नारेंखल बिफाङा गोथाङैनो दं।
औ।
था नों आरो गुबुन गुबुन गाबनिया गैया बांसिन जोंनाव गोथां बिलाइनियानो दं। नों सोरथिंहाय मा बायदि?
जोंनिथिंबो गोथांङानो दं। उम्म खायसेया आरो उम्म माने फिथाइआ गोदजा इदि जायो आरो। खायसेनिया आरो बिलाइफोराबो जा-जारोमबायसा बिदिबा ओमफ्राय उम्म थालिरफोरालाय माबायसि दा भेराइटिसनि दं नोंथां मोननाव
थालिरआ आथिखालाव एसे खम दं जोंनि जायगाथिंहाय। गुबुन गुबुन रोखोमनि थालिर दं जेरै आथिया थालिर ओमफ्राय साजि खल ओ साजिर जाजि थलि साजि खालि बेखौनो मोनो आरो आरो गुब गुबुन भेराइटि दंबयो। खिन्थु आंङो बेबायदि बागै बांद्राय मोनथिनाय नङा।
औ ओमफ्राय नोंसोरनि गामि माने ओ जेरैबायदि ओ गुबुन गुबुन बिफां थायोना जेरै सिगुन बिफां तगर बि ओं। ताल बिफां बेफोरबायदि नोंथांमोनिखै मा बिफांखौ बांसिन नुनो मोनो
नुनो मोननाय जायो सिगुन बिफांखौ लोगोसे फालांगिबो खालामो
उम
सेगुन बिफांनिफ्राय गोबां काप मोननायबो जायो लोगोसे बेखौ फाननानै बेनि जा रां बेखौ लोगोसे रांखान्थियारियै न'खराव बाहायनाय जायो
बेखौ सिगुनखौ माने जों माबानायनिफ्राय गायनायनिफ्राय मासिम जों मा बोसोर बांसिन माने बेखौ जोंङो फाननो हायो नोंथाङा मिथियो नामा
बेखौ बुंनो हानाय नंङा दे
ओमफ्राय आरो लोगोसे जों आथिखालाव नुयो बिफां लाइफांफोरा जोबोरैनो खमायबोगासिनो
औ औ
बेनि बेलायाव नोंथाङा मा सरैखाथि लादों आखयाव
जोंङो बिफां लाइफां दानस्रायनायनि सिगां बिफां लाइफां गायनो नांगौ माने बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि जिउआबो मोजाङैनो थागोन। बिफां फायफां दानोब्ला जोंहा गोबां ओ मुलाम्फा जायो जेरैबायदि सान्दुं सान्दुंनिफ्राय लानानै अखा
बिफां लाइफां दानाबा।
बिफां लाइफां अह दानाबा। आंना भुल जादों। बिफां लाइफां दानाबाथाय बिफां लाायफां दानोब्लाबो लोगोसे बिफांङा जेला जेब्लासिम माने देरो अब्ला सिमावहाय ला गै जुदि बेखौ खौ दाननो गोनांथि जायोब्ला बेखौ दाननायनि लोगोसे गुदियावनो जोंङो आरो फांसे बिफां गायनायनि गायनांगौ दा अह गायनांगौ। जाहाथे बेबस्था लानांगौ। जाहाथे ओ गुबुन मोनसेखौ दान फायनायनि सिगाङै बेखौ जोंङो गायोब्ला बे फांसेयाबो थाङै थाङै जोङो उननि समाव सहाय होगोन। बिफांजों लोगोसे जोंङो जुदि बेयो ओ गोदोर जायोब्ला बिफांङा देरोब्ला बेखौ जोंङो दाननानै जोङो बननि बेब'स्थाबो खालामनो हायो। बेजों लोगोसे दाननाय जों लोगोसे बिफांखौ जुदि जोङो गुदियावहाय आरो गोदान जुदि बिफां गायोब्ला बेयो जोंनि था खाय मोजां।
उम बेथ' नंगौ। बेजों लोगोसे उम। उम। दे नोंथाङा बुंग्रोदो।
जुदि जोङो ओ दानाथ' जोनोम सान बांसिनानो जोनोम सान फालियो। जोनोम सान फालिनायाव नोंथाङा माबायदि बेबस्था लागोन जेनेबा जोनोम सान बे जोनोम सानाव मोनसे ओ एकदम गोनांथि होननानै नोंथाङा माबोरै
अ बे बेबस्टा लाागोन हिसाबै दा जेरै जोंनि बिफाङाव जोबोर माने ओ बिफांनि बिबां जोबोर खम जाबोगासिनो बेखायनो आं नुगोन बिफांनि सायावनो मोनसे बेब'स्था लानो हागोन जोंनि आंनि समाव आंनि ओम बिफां गायनो लुुबैयो जेरै सिगुन साल आरो बिफोर नारें खल नङाबाबो गय जिकुनु बिफां थांबासो गायनो लुगैयो लोगोसे आरो ओ मोनसे जोंहा एन जि अ थायो बे एन जि अ थांनानै जेनेबा इदिनो खायसे गथ'फोर थायो टेप टेप होननो थाखाय ओरैनो बेग नङाबा खलम ङाबा जायनि बिजाब बहि बेफोरखौ बायनो होयो आरो बेेजों लोगोसे मोनसे सोंथि सो सोंनो लुगैदों ओइ। जोंनि आथिखालाव जों नुनो मोनो जे दैनि बेबस्थायाबो ओरैबादि गाज्रि जोंनिया। माने दैखौ दैखौ जोङो माने दा जोंनि बे जायगायाव आसामाव जों दैखो मोनो मोजाङै मोनो। नाथाय जों दा दैफोराव नुयोखि दैया जोबोर बिसोरनि थाखाय ओरैबायदि दैया नांगौथि नाथाय बिथांमोना दैखौ मोनलोङो ओरैबायदि आसामाव दैया माने दैमाबो दङो जोंनिया दैसाबो दङो। बेजों लोगोसे जोङो दैखो दंखल खेबसे माबाबानो जों दैखो मोनो। ओमफाय बै सुबुंफोरादि ओरैबादि माने गारदों ओरैयै आद्रियै जोबोर गाज्रियैनो बाहाय बोगासिनो। बेखौ मा बुंनो सानो नोंथाङा?
दैया जोंनि देहानि थाखाय जोबोर मोजां। ओमफ्राय दैखौ लानानै जोंहा आ जेबो दानि दानि जोंनि आसामाव ओरैबायदि दै बाहायो जाहाथे जेबो सा सान सानदांथि गैया। दै दङ' जिउ दङ' आरो राज'स्थिं राजस्थान साइदावहाय बाला हामा बहुद दङ' आरो बेवहाय बिदुंङा जोबोद गुदुं। बेवहाय दैया बहुत प्रब्लेम जायो दैनि आंखाल बहुद।
उम।
बेवहाय जादों
उम।
आं बेनि बागैमोजां बुंनो हायो
बेजों लोगोसे जोंनि फरायसालियावबो ओ जोंनि बे सरखारि फरायसालियावबो गोबां फरायसाफोरा माने खमायबोगासिनो बेनि सायावबो जोंङो जोंङो साननो थाङोबा माने बांसिन प्राइभेट स्कुलाव माने गथ'फोरखौ हेगार हरनाय जायो। औ बेयावबो मा जेनेबा जों मोनफा मोनफा मा होनो बुंनो सानोखि गासिबो जोंङोनि ओ गासैयाबो रां गैया। नालाय जोंङो सर कारियावबो जों गथ'फोरखौ होयो। नाथाय सरखारावबा मा होयो ओ गासै फरायसालिखौनो बुंनो सानाखै नाथाय खायसे फरायसालियाव ओ सरकारिनि जि फोरोंगिरिफोर बिथांमोना मोजांयै गथ'फोरखौ नायो जायनि थाखाय आं बुंनो सानो बे सरखारि गथफोरा माने एसेबाबो उनफिन जानानै दङ प्राइभेट फरायसालिनिफ्रायबाबो। थ बेखायनो। नोंथाङा बेयाव मा ओ सानो बे फोरोंगिरिफोरा माबैसा संरैखा माबैसा खामानि मावनांगौ?
गुबैयै जोंहा प्राइभेट स्कुला जोबोर मोजां प्राइभेटखौ मोजां बुंनो थाङो खिन्थु खायसेथिं सरखारियाबो मोजां। अब्लाबो माने खाय। नों जेरैबायदि प्राइभेट स्कुलाव गथफोरखौ मोजाङै। नायनाय जायो हारसिं सरकारि स्कुलावहाय मोजाङै बिदि बेबस्था लानाय जाया। आरो जेरैबायदि नांगौबायदि जोङो ओ बिजोंखौ जेरैबायदि। उम मोननो थाङा। खायसे सरखारि स्कुलाव बहुद जेरैबायदि नांगौबायदि जोङो मोननो थाङो।
औ बेफोरबायदिनो गोबां आरि माने। जाहोनफोर दं जोंनि ओ गथफोरा माने सरकारियाव फरायनाय गथफोरा। जानायनि थाखाय। बेजों लोगोसे ओ जोङो नुनो थाङोखि गथफोरखौ।